औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय। औ आदा खोनादोंना औ।
औ। नांथा- नांथा खोनाबाय थादों नोंथां नोंनिखौ।
औ ओ
नोंथांजों आं दिनै फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन नामा नोंथां?
अ सावराय जागोन दे नोंथां।
ओ आयदायानो जाहैबाय ओ संनाय- खावनायनि सायाव।
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां थ' बिदिबा आं ओ फोरमायनि नोंथां ओ जोंहा बुंनो थाङोबा अनला ओंख्रिखौ गोबां ओ मैगंजों संजायो जेरैहाय अनलाजों दाउ। अनलाजों ओ औवा मेवाय, अनलाजों बारसिगि बिबार अनलाजों मुदुफुल बिबार बेबायदि संजायो आरो दा आङो नोंथांनिसिम अनलाजों दाउजोंखौनो फोरमायनोसै।
औ।
दा बुंनो थाङोबा जोंहा अनलाखौ संनो थाखाय अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांग्रोगोन माइरं। माइरं आरो दाउ दाउ बेदर दाउ बेदरखौबो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों बयलारखौ होआबालानो न'नि दाउखौ होयोबाथाय गोथावसिन जायो आरो। बेनि थाखायनो जोङो दा दाउ न'नि दाउखौनो हमना लादो। ओ दा गिबियावनो जोंहा सुना लादो माइरंखौ। माइरंखौ सुना लानानै जोंहा मोनसे ओ जेनेबा दै गसरनो थाखाय माइरं सुनायखौ मोनसे जायगायाव दोनदो डेक्स बा थु थुल फोराव बेखौ दोनखांनानै जोंहा दा दाउखौ जोङो दै फुदुंनानै दैयाव सोमनानै बिनि गां बिनि बिबु जिखिनि गाज्रि जि बा जाजायै जिराद दं बेखौ गारजोबनानै बेदर गोदानानै लादो गोदाखांनानै जोंहा सारायाव दै फुदुंदो दै फुदुंनानै जि अन देगोन बेखौ जोङो माइरंखौ ओ गोबां आयदाजों जोंहा ओ अन गुन्दै खालामनो हायो दा। दानि जुगावथ' जोंहा ग्रेन्डार होननाय मोनसे आगजु ओ ओंखारबाय। जायजों जों गोरलैयैनो ओ अन गुन्दै खालामनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो थौसि आरो उवाल। दिंखि बेफोरबायदियाव अनखौ गुन्दै खालामनो हायो आरो। बेबायदिनो मोनसे बे जायखिाया जिरादाव गुन्दै खालामना लानानै ओ दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला जोङो ओ अन गुन्दैखौ आ-आगदा फारसे जों ओ आथुमसे-आथुमसे हमनानै ओ सा फारसे लानानै ट्राय-ट्राय होबाय थागोन आरो ओमफ्राय आग्सि फारसेजों जोङो गारबाखौ हमनानै ओ फिदिंबाय थागोन ओ दैयाव जा ओ अन होदोंना बेयाव जाहाथे बियो गथाखाया आरो। अन गुन्दैया जाहाथे गथाखाया बेनि थाखाय जोङो फिदिंबाय थागोन। बेबायदिनो फिदिंबाय थानानै ओ जेब्ला जोबो अब्ला बेदरखौ मोनसे एकस्रा सारायाव जोङो संगोन। ओ बेखौ गिबियाव थाव होदो थावखौबो बाराद्राय होनो नाङा। ओ नांगौ बायदियै बे दरा बेसेबां बुरजा बेखिनि होबानो जाबाय होनानै ओमफाय बेदरखौ होदो ओमफ्राय बेबायदिनो सामब्राम बानलु ओमफ्राय जिखुनु मस ला नांगौ जिरा। ओ गरम मस्ला चिकेन मस्ला बेबायदिनो जि नांगौ होदो होना नानै ओमफ्राय बेदरखौ बाराद्राय एवथारनााङा आरो मोनजासे एवनो नाङा। मानो होनबा अनला ओंख्रिजों एसे संनो नांगोनथ'। बाराद्राय मोनजासिमबाथाय माने मोजां जाया आरो। ओमफ्राय खावसे संनानै जेब्ला ओरैनो बिस मिनिटसो संनानै ओमफ्राय बे जे अनला अनलाखौ बे बेदर एव फ्रामनायावनो लखबनानै होदो। होनानै ओ एसे फिदिंदो फिदिंखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे खामानि दंमोन बे खामानियानो जाबाय खारदै होनांगोन। खारदैखौ जोंहा ग्रोब होनो रोंनांगोन बे खारदैनिफ्रायसो जों ओ बे अनला खारैया जाहैदो अनलाजों दाउ जाय बेे
ओंख्रै बेयो बे खारदैजोंसो जायो बेयो ओ गोबां ओ जिनिसनि जानो हायो जेरै खारदैया थालिर थालिर फिफां बा थालिर ओ मुरा बा थालिर थालिरनि बे रोदा थायोना बेबायदिनो खालामो ओमफ्राय ओ मुदुफुल फिफां बेबायदिनिबो खालामो अनेकनि थायो बेबाय दि जुदि गैयाब्ला ओ-ओ सदा सदा होननाय ना बे बुस्थुखौबो होजायो बे थायोब्लाबो जायो अनला ओंख्रिया। बेखौ होदो होखांनानै जोंहा नांगौबायायदि बिबांनि होबानो जाबाय। अभारद्राय होयोबाथाय मोजां जानाय नङा बेनि थाखायनो ग्रोब मिलायनाय बिदि होनानै साखिनानै लास्टाव जोंहा गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया मोनोबा दुन्दियााबो होजागोन बेखौ होनानै ओ ओरैनो पास मिनिटसो बा बा मिनिट
अरखौ एसे खमायनानै दोननांगोन आरो आरो जाहाथे बिनि मोदोमनाया बाहेराव खारै बायदि बेबायदिनो जोंहा बे अनलाजों दाउजों बे ओंख्रैया जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रै आरो जिये जियेथु टेक ना मा होनो बे मोननाय आरो बे ओंख्रिया बेनो अनला ओंख्रैया दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदोंबाथाय बुंनो हासिगोन
औ औ खानादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों दे नोंथां
ओ नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव अनला ओंख्रै खौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायलाय ओ लोगोसेनो जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बदिनो सङो नाथाय जोङो अनला ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन आयदाजोंबो जाजायो जेरैहाय ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि अनला ओंख्रिखौ जोङो बेदर आरि लकेल दाउजोंबो जाजायो लोगोसे जों बेखौ साम लोगोसे आ अमा बेदर लोगोसे जोङो‌ आ लाथा एम्फौ लाथा जोंबो बेखौ जाजायो लोगोसे जोङो आ थाइगिरजों मिखिबो जाजायो अनला मिखि दा जोङो अनला मिखि जानो थाखाय गिबियावनो जा थाइगिर दङ बेखौ जोङो हाननानै लायो ओ‌‌ बेनि उनाव बेखौ हानायनि उनाव थाइगिराथ खंबा थायो नालाय बिनि खंफा खंफा फोरखौ हानानै बेखौ जोङो मोजाङै ओ एसे देख्रुबनानै लायो मानोना बिनि जि गोखै गोखैदि बेखौ जोङो आ मैगं संनाय समाव मोजाङै ओंखारनानै गोखैया ओरैनो थाखाय बिदि बाहायो एबा बिदिखौ जोङो खालामो ओ बिनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय नोंथाङा बुंनायदि ओ गिबियावनो अन गुन्दै नाग्रोगोन अगुन्दैनि बेनि थाखाय जों गिबियावनो ओ माइरंखौ दसे सम सोमनानै लाग्रोनांगौ मानोना गुरि जानायनि थाखाय आ बिनि उनावसो सम सोमनायनि उनाव ओ बे सुनानै एसे राननो एबा दसे सम बिनि दैखौ सरखारनो दोनो आ बेनि उनाव जेब्ला दि सरकारा जोङो जेरै'हाय ओ टेंखि एबा उराल एबा आ जेरै'हाय जोङो थबसि एबा दा दानि समावथ' जेरै'हाय मेसिनारि बायदिसिनाखौ बाहायनानै ओ देनायखौ नुनो मोनो आरो एबा गुन्दै खालामो ओ बिदिनो गिबियावनो अन गुन्दैखौ खामना लाहग्रोनायनि उनाव ओ थाइगिरखौ बो हाखाना लानायनि उनाव जोङो नाखौ जोङो हाग्रानिफ्रायबो मालाबा गुरनानै हाग्रानि नाजोंनो जायो लोगोसे हाग्रानि नाजों जायोबा बांसिन गोथाव जायो आरो ओ लोगोसे जोङो हाजारबा ओ बाजाराव बायनानै मोननाय ना बायदिसिना जोंबो जाफैयोे ओ बिदिनो गिबियावनो जोङो नाखौ एवफ्रामनानै लाग्रो नांगौ ओ नोंथाङा गिबियाव दसे सम सिगाङावसो फोरमायनाय बायदि जेरै'हाय बेदरखौ बाराद्राय एव माने नाङा संनो नांगौ होननायदि नाखौबो जोङो ओ एसे लानानै बोखांनांगौ ओ बिनि उनाव जोङो बेवहाय थाइगिरखौ एसे थाव गुबैयाव होनानै ओ बिदि बेखौ एवग्रोनानै लागोर नांगौ आरो एवग्रोनानै लाखांनायनि उनाव जों बेवहाय नांगौमानि खिना दैखौ होयो दैखौ होनायनि जेब्ला आ गोदौनानै बिनि गोखैया एसे ओंखारखारो अब्ला जों बेवहाय ओ जों एवफ्रांनानै लाखांनाय नाखौ बेवहाय होयो ओ बेयाव होनायनि माबा सम गोदौनायनि उनाव जों जा अन गुन्दै देनानै लाहैदोंमोन बेखौ जों बेवहाय आखायजों सारनानै होयो खनसेनो जनो मानो जाया होनोब्ला बेखौ जुदि खनसेनो होखायोब्ला जोंना एसे लद्रा एबा गथा जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो बेखौ सारनानो होयो ओ बिनि उनाव जोङो नांगौ मानि कुसुं ख्रै एबा बेखौ गोथाव जानो थाखाय बायदिसिना बाइ मसला बाहायो जेरै'हाय नोंथाङा फोरमायनाय रोखोमै ओ जेरैहाय सामब्राम, पियास हाइजें, बानलु बायदिसिना बेखौ होयो। ओ बेनि उनाव बेखौ जानायनि उनाव जों बेख ओ गारबाजों दसे सम एरबाय थानायनि उनाव बेखौनो जों जेब्ला गथ जायो अब्ला थाइगिर मोखिजों नाजों अनला जायो आरो
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा ओ फोरमायनायनि थाखाय दा जोंहा बुंनो थाङोबा दोरोङारि ओंख्रि बे अनला अनला ओंख्रिया गोबां मुंदांखा बर'नि थाखाय जायखौ जों हाबा जोंनि हाबायावबो बोनायाव होनाय जायो
औ नोंथां
औ बेखौ ओ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां
जिखुनु गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ जों बेखिनियावनो ला खिथनोसै
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्थों